हेल'
खोनाबाय मा खालामदों
मोजां नांखादों दा नेटा ओम आं नै ओंखाम ओंखाम जाखांनानै नै गय जानानै दङ
मा ओंख्रि
ओंख्रियानो सयाबिन आलु आमफ्रायो माबा दउदैजों टमेट' फाजा नोंसिनालाय
जोंना माबासोमोन मा होनोमोनलाय जोंनाबो बेनो सवाबिन आलुआनो
ओम गोथाव मोनोना गोथाव मोनोना सवाबिन आलुखौ उम ओम
ओमफ्राय माइ गायाखै माइ
माइ गाय माइ गायनायानोथ' ह आनजादानो जोबथ'वाखै आंना आनजाद जोब्बासो आं माइ गायगोन ओमफ्राय नोंहाथ' गायगासिनो ओम माबा नोंखौ जोंनाव हाल जांख्रा जानोसै लेंंहरनोसो सानदोंमोन आङो नोङो जुदि ओ उसुबिदा नङाबा
हाल जांख्रा
ओम
गायहैथ'ला आयौ जोंना देनजार खामानि दङलै
देन्जार देन्जार बुंनो नाङाना बिराद जोबनो रोङि खामानि ओम ए ना गुरथाराखै ए नोंसिनि दै दैसायाव ना मोनोमोन ना नैबे खाथिनियाव न' खाथिनियाव
औ
ओमफ्राय गुरथाराखै नामोन ना
मोनालै अबाव ना मोननोसै गैया रावबो गुरा
गुरहैनोसो लुबैदोंमोन आंहा गुरनोसो ना बोथिया आरि मोनोबा
गुरफै गुरफै गांजेमाखौनो आजिखालि गांजेमाखौनो नुला लामायाव
आयौ लामायाव खोमसियाव हारसिं
हारसिं नङा दङ
सोर सोर दं
दङ बिमा दङ मा दं
मानथ' मोनायाव थाबायखो मानोथो मोनायाव थाबायखो होनदां
नेट नाङालै न'आव
ओंखाय
एसेबो नाङा उम थाबायलाबाय थाय आं बिदिनो दाना बिद बिदि दैज्लां बोथोराव थाबाय गाय बिदिनो
औ उन्दुथ'वा।
उन्दुवा।
उम औ। औ हाय। गाबोन थांनांगौआ नोंहा ओमफ्राय?
हो।
थाब उन्दुनांङा नोंहा गाबोन थांनांगौआ?
गाबोन थांनांगौआ?
उम।
थांबाय जाबाय थांबाय बिमा संखायो।
हाब मालाय बिमाया गायहैया?
बिमाबो गायहैयो ओंखायनो फुंङावनो सिखारनानै संङो गावनो।
ए। बिमानि सा सा।
लै उम माखासेनाबो माबा दंना फरिखा दं फरिखा जागासिनो।
उम।
ओंखायनो।
ओमफ्राय जि दाथाराखै ने नोंस्रा?
जि दायालै जोंङा।
बावलांजोबसिगोनसो होमबालाय माबाफोरखौनो। जि दानायनि इसानलियाव मा मा थायो बेखौनो बावलांसिगोनसो नोंङो होमबालाय।
मिंखाया मा मिनिगासिनो आंखौ? ए एकदम उम माखु गनसि बेफोरखौ बावसिगोन नोंङो रासो आरो सोंनायनि नेमखान्थिखौथ' नों बावखासिगोनसो।
गैला बावजोब्बाय बावजोब्बाय सेस बावजोब्बाय।
उम नेमखान्थिखौबो बावसिगोन मारै सोंङो मारै मारै जागायजेनो मारै फोजोबो। उम।
औ दावराव खोनाहैदों नामा?
उम खोनायाखै।
खोनायाखै ओं दावराव जागासिनोलै। रायलायनायानो होदाव होदाव रायलायबाय थायो न'आव।
सोर नोंसानावलाय सोर होदाव
आइया फंबाइयालाय।
ए।
फंबाय बिदिनो दोंना होदावग्रा होदावग्रा।
उम।
ओंखायनो न'आव रायलाय जाया लामा लामासो थाबायो।
उम बिदिनो गथ'फोरा। उन्दुलाङाखै आरो दाबो?
उन्दुवा बिसोरो दानो।
ए।
जों उन्दुबासो उन्दैयो न'नि मिथियो।
उम मबाइलफोर नाया ना नायो?
मबाइल नायहोआ।
उम।
बिदिनो नायहोला बाया
उम
ओरैनो एखमबा गोबावजों खेनसे बिदिल' नायो गोबावजों खिनसेल' नायो ओरैनो नायहोआ
ओमफ्राय
दाथ' गंसेया गाज्रि जानसो दं नालाय ओंखायनो नायनोबो मोनथ'वाखै फाहामबाय सो नायोना मायो
औ
उम
जायो ओमफ्रायो माबा दंजोबो माबा आगै दं आइ दं आं दं ओमफाय गैया बिदा गैया ओमफ्रायो मा होनो मा मा आसारफोर बानायाखै नों थाइजौ आसार खोनथाल आसारनो जलफिया आसार बानायाखै बानाय जायोनदां मानो बानायजाया बेलाय थाइगिर आसार गासिबो बानायोलै
आं खानथाला सार दा आं मोनथिफेराखै खोनासंफेरा माबा खोनाफेराखै दे आङो खान्थाल आसार
आंबो खोनाबेराखै आं बुंदोंसो
थाइजौ थाइजौआ देन दङ थाइजौ दं थाइजौ बानायखायो जोंहा
उम
खिन्थु आं बानाया आरो
उम बिमा
उम बिमायासो बानायो बानायनाया आं बैग्रि आरो बेखौल' बानाय ओंख्रिया जोंहा बेनो आलु साबायानो
औ औ बेखौनो बावदो ओमफ्रायो माबायावथ' सोलोंसालियाव थाङासैमोन
गैया थांनाय जायाखै दाख्लिहाय बे माबाया माइ गायबाय थानाय जाबायना
औ औ
माइ गायबाय थानायखाय थाङा नङाबा दाखालिहाय सानबानि जादों जादोंमोन ना ओमफ्राय बेयावबो थाङाखै आङो गोदान फोरोंदोंमोन गैया बेयावबो थांनोमोनासै गोदानफोरोंनायावबो नङाबालाय जेबो नङामोन
अनथाव बाथाव औ ओमफ्राय नों ओरैनो बेसेबां बाजि बाजिसिम उन्दुयो बेसेबां बाजियाव उन्दुयो जि बाजि ना जिसे बाजि
गैयोलै आंना
ए जेबो समनि जेबो थि दोनखानाय सम गैया ने
गैया बेबायदि गैया
ओम ओरैनो नोङो खुसि खुसि थानो मोजां मोनो ना नांलाय खमलाय थानो मोजां मोनो नांलायला
होद आंना जेरैबो जायो जेरैबो जायो नांलायनायखौ मोजां मोनबावसो आङो
मिनिनोबो मोजां मोनो। गाबनोबो मोजां मोनबावो नामा?
जायो जाजोबो गासिबो खिन्थु गाबनाया बारा गैयालै। गाबनाया बारा गैया बांसिन नांलायनाय दं आरो मानसि
औ उम्म नांलाय नांगौ। अबे नोंनि ओ नोंनि खाफालाव अबे गोलैदों? उम्म नोंनि खाफालाव अबे गोलैगोन बेखौनो माव मावबाय नोङो खाफालाव मा गोलैदों बेखौनो मावबाय होनदो आं।
औ औ।
माजों सौदावदों बेखौनो बिजोंनो रायलायबाय।
औ बिदिनो जाहैबाय आरो।
नोंनावबा नांलायनाय हरदों ना मिनिनो हरदों ने?
उम्म बेनोसै सामफ्रामबोनियानो। एखमबा गाबनाय एखमबा मिनिनाय एखमबा रागाजोंनाय सोरजोंबा नांलायफ्लांनाय।
उम्म। बेनोथ' आरो।
बेदिनो जाहैबाय आरो।
ओमफ्राय रावजों रायलायाखै ओरैनो
रायलायनाया ओरैनोथ' रायलायनाया जाखाया बारा। ओइ टाइमखौनो मोना ना।
ओरैनो नोंसिना आमाइ आमाइ आनै मादै बिसोरफोर गैया?
दङ दंनाया बाद बिदि रायलायनाय जाया।
औ।
बिदि जेबो माबा रायलायनाय माने आलासि जानाय गैया बेबायदि। मालाबा नोंसिथि थांगोन र' बेराय हैलाबायनो ओरैजाय।
बाजै लावगियाबो आगै मोनबावसिगोन ना। बाजै लावगियाबो आगै मोनबावसिगोन ना।
औ बेसेबां जाखोथाय?
थाम नङाबा ब्रै बा बिदिल' खोमादां ब्रै नङाबा बा।
एबा जाद्रायनाय नङादां लै। बा जानाय नङा थाम हाबबायदां।
ओ।
एसे साननायाव आरो थाम हाबबाय बायदि मोनदों आंङो।
औ आंबो मोजाङैथाललानो रोङाखै।
थाम ब्रै बेबायदि हाब्बायदां।
औ।
बारा समबो जायाखैना।
उम्म।
र' माला बा थाइम दिहुननानै थांगोन माइ गाय खांजोबा उम्म।
माबाया नोंसिना आइया
दङ।
ए।
बेबो न'आवनो दं माइ गाय गाय माइ गायनो थांदोंमो बेबो सानैबो ओंखारनाय
उम माबायाव ओंखामखौलाय अबाव सोनानै लाङो जलंगायाव
बेबायदि ओंखाम जाय माबानाय जाया न'आव सो जाहोफैयो
ए खाथियावनो ने होमबा आंहालाय सानदों रेगुलार माबा ओंखाम लांलायनानै जलंगायाव लांलायनानैसो माइ गायगासिनो बिनो सानदों जोङो बिदि गोजानाव बिदि गायहैयो नालाय खामारफारथिं ओंखाम लाङो जोङो बै खामारफाराथिं गायहैबा
उम जोंना बेबायदि एथ' गोजान गोजान गैयालै ओंखाम लांजालायनाय
ओ
ओंखाम बेबायदि गोजान गोजानाव गायानो होनजायो ओरैनो खाथि खाथि खाथियावल'सो गायो न' खाथियाव मायाव बेबायदियावल'
खाथियाव दुब्लियानो गैया जोंना जोंहाथ' नै जोंनि साखाथियावनो दुब्लिखौ नुफेराना बै सानजा एसे माबा बिसिनि गय बारिनि ओमफ्राय ओरै खाथि खालायाव गैयानो ओइ खावथंथिं आरो बै गयबारि दुग्लिथिंसो
बागान खाथियावल' जि दं ना नोंसिनिया ना बेबो बेयाव माइ गाया
ओहो
ना गायो
गाया ए लबार बागान खाथि ओरै सानजानाया सानजानिखौ होनदों नोङो
ओ ओ
जायो बिलाय बेल'
उम
ओमफ्राय बैथिं बारि बारि गायो आरो मानसिफ्रा सोरबा सोरबा माबा हाख्राइ हायाव नै जोंना समा जासिगोन नों हरफिन दे दा होमबालाय नों नोंसो हरदोंमोन नेे आंनाव
आं हरदों औ ओमफ्राय नों नों दा हर
आं हरसै
दानथ'ना गाव हारसिं माबाखायो जाथ'वाखै दानथ'नो नाङा गाव गावनो हारसिं दानजायो
ओ माथो बिदि दानहोनाङानो गावबा गावसो दाननांगौनो
ओहो
हारसिंसो दानहोयो मादुरि मादुरि
नङा
बिदि खालामथारलायलायनाङानो माथो जानायनि सिगां दाननांगौ औ न म खानोागो
जानायनि सिगां नङा जानायनि सिगां नङा गावनो हारसिंनो दानलांखायो
ए
दानग्रा बसिं गावनो
मा
गावनो दानाजा
मे म द